औ
अ नोंथ' मा खालामबाय दं दा
औ आं ओरैनो दों जिरायनानै
अ नोंथां दा सान जेरावबो अ नोंथाङा दासान्दि जेरावबो दावबायनो थांथाराखै नामा
आंथ' दासान्दि थांथ'वाखै न'आवनो माइ गायगासिनो बेनिफ्राय बिनानावा बहाबा थांदोंमोन नामा
होनोमबाथाय जेरावबो थांनाय जायाखै जोंहाबो दासान्दि दैलां बोथोर नालाय न'आव माइ गायगासिनो दं
औ दा बिदिब्ला बिनानावा दिनै मानि सोमोन्दै रायज्लायनो होनना हरदोंमोनलाय
दिनै बहाबाफोर दावबायनो थांनायनि बागै औ खोन्थानो हागोन दिनै नोंथाङा बहाबाफोर दावबायनो थांदों नामा होनना बिनि सायाव रायज्लायनो होननानै हरनाय जादों
अ माने दावबायनायाथ' दासान्दि थांथ'वाखै गोदो उम साननैसो सि सिगाङाव थांदोंमोन
बहा बहा दावबायखो
दाखालिथ' जोङो माबाया गुवाहाटियाव टेम्पोलाव थांदोंमोन आरो मन्दिराव
बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना आब'
मन्दिरावथ' जोङो बासजोंनो थांदों
अ
आव थांनानै बेनिफ्राय बेयाव थांनानै खुलुमनानै फैबाय आरो मोनाबिलियाव न' मोन फैदों आरो बेनि सिगांफोराव थ' आङो गोबां जायगायाव बेरायना फैबाय बिदिनो जोङो ट्रेनजोंबो थाङो आरो ट्रेन बांसिनानो ट्रेन जों जोङो थांनाया आङो बांसिन खब्रै खेबासो जाबाय आरो दिल्लीयाव थांनाय बेरायनो थांनाय जोङो माने कालचारनि ग्रजों थांनाय जायो आरो बेयाव जों मोसानानै फैदोंमोन बेनिफ्राय जोंना लोगो फोरबो दं लोगोफोरजों ज'यै जों बेरायनानै थाङो बिदिनो सम जाब्ला जोङो प्रग्रामाव मोसाहैयो बिनिफ्राय फैनानै मालाबा फ्रि मोनोब्लाथाय बाजारफोरावबो बेरायहैयो बेनिफ्राय मन्दिरफोरावबो एसे गिदिंहैयो
औ